हेलौ।
औ खोनादोंना।
खोनादों।
अ।
नोंथाङा दायो मा खामदों।
मा ओनदो।
नोंथाङा दायो मा खालामदों।
अ आं दा ओरैनो दंथयो माने मोनाबिलि बाहेरायावनिफ्राय। नआव सौफैनाया बारा बावा। गोबाव जायाखि नालाय।
औ नंगौ। आंबो दंथयो ओरैनो जिरायनानै।
अ। ओंखाम मोनानि जानायनि बानायखांबाय नामा।
औ माबा होनदों नोंथाङा।
अ मोनानि जानाय लोंनाय बानायखांबाय नामा।
जानाय लोंनायखौथ बानायथवाखै नोंथां। माने एसे एसे उनावसो बानायगोन। ओ मा बानायगोन बुंब्लाथ दिनै नआव मा दङ नायग्रोनोसो नांगोन। नोंथांमोननि न। बानायबाय नामा।
बानायनायाथ बानायनो आखाइायाव लाबाय माने अनला मेवाइ दाउ बानायनो आखाइायाव लाबाय आरो।
नंगौ नामा माने ओ माब्रै बेनि माबोरै बानायगोन बेनि प्रसेसखौ नोंथाङा एसे खोथानो हागोन नामा।
औ हागोन मानो होनबा बर हिसाबै अनला होनोबा बयबो मिथिखायो। आरो बयबो जाखायो खारै ओंख्रि। बरनिनो आगो ओंख्रि नों
नंगौ।
अनसुंनो थाखाय जोंहा माइरंखौ गुन्दै खालामनानै लाग्रोनांगौ। माने अ। गुन्दैखौ अन होन्नानै बुंबाय। अन बानायनानै लागोन औ।
नंगौ
गोदोनि समावहाय
नंगौ
अनखौहाय उवालाव देनानै अन बानायोमोन माइरंखौ दानिया
नंगौ
खायफा खायफा हा कारेन्टनि मेसिन ग्रेन्डारावहाय बानायनानै गुन्दै बानायसै सिगाङाव दैयाव सोमनानै लाग्रोनांगौ जायो माइरंखौ जेब्ला माइरङा सोमनानै एसे रुयो अब्ला जोंहा बेखौ गुन्दै बानायना ला यो देनानै बेनि उनावहाय नोंहा फैगोन आरोखि अनला ओंख्रिखौ नों माजों जानो? गोबां जों जाजायो। अनला मेवाइ एम्फौ बेनो जाबाय जोंनि बर'नि एकदमबारे आंगो जाहैखाबाय अनला मेवाय एम्फौ होनोब्ला नों एम्फौजों जानो ना दाउजों जानो ना अमाजों जानो अमा गोरानजों जानो बेनि सायाव नोंनि सायख'नानै लानायनि सायाव जासिगोन। जों बेनिखायनो अनला नि थाखाय गुन्दै दैखांनानै लाखांनायनि उनावहाय नों सायख'नानै ला नाय बैफोरबायदि बेदर बा मैगंफोरखौहाय नोङो थियारि खालामनानै लाग्रोनांगोन मेवाइखौ नोङो गोबा गोबा हानानै लानांगोन बेजों लोगोसे एम्फौखौहाय नों फोसाबनानै ला खानांगोन लाखांनायनि उनावहाय नोङो बे अनला बा अनला एम्फौ सङोबा मेवाइ होननानै सङोबा नोङो बेखौहाय मेवाइजों एम्फौजोंखौ एम्फौ एवग्रोना लानांगोन
नंगौ औ खोनादों।
औ बेखौहाय एवनानै लाग्रोनानै जोङो दसे एवनानै माने थाव संख्रि बानलु होनानै एवनानै लाग्रोयो आरोखि आंनि बायदि सङोब्ला गुबना माबायदि सङो आं बुंनो रोंला जा आं रोंगौ बेखौ आं खोन्थानोसै एवनानै ला ग्रोनानै बेखौहाय दैजों फोमोनना लायो मोजाङै जेला मेवाइआ रुयो अब्ला अन गुन्दैखौ माइरं खौ हाय बे दैयावहाय माने उरनाय होनना बुङो आरो जेब्ला बे अन गुन्दैखौहाय दैजों गोथाङै दैजों लागायनानै लाग्रोयो खायफाया खायफाया गुदुं खालामना लाग्रोयो बे अनलाखौ माने बे गुन्दैखौ दैजों लगायनाय गुन्दैखौ बे ओंख्रि माबायावहाय मेवाइ आरो बे एम्फौ एवनाय दैयावहाय हरो आरो बेखौ जोंहा बर'आव उरनाय होनना बुङो फंसे सो दोबावहाय बुरनानै लाग्रोनांगौ बिदिनो ओमफ्राय एसे गोबावैनो उरनानै हरखांनायनि उनावहाय फोमोनबावनांगौ आरो गोबावनो एसे गोदौहोबावनांगौ जाहाथे अनला माबाया गुन्दैया मोनो मोन सारनानै मोजां मिलायहैयो जेनेबा एम्फौजों मेवाइजों मिलायहैनाय बायदि बिदि एवनानै लाग्रोनाय जायो सिगाङाव एवनानै ला माने बेजोंनो फोमोन बावनाय जायो आरो बेनि उनावहाय जोंहा जेब्ला मोननोसै जायो होमब्ला जोंहा गंगार दुन्दियाखौथ मिथिगौ जाना नांगौ बिनानावा
गंगार दुन्दिया बुंब्ला बियो सु गोलाङा नामा नोंथां औ खोनादों
औ औ
खोनादों ना?
गंगार दुन्दिया खायफाया होनो औ खोनादों औ औ औ औ सु गोनां बिलाय बेखौ होनो गंगार दुदिया औ औ खोना हादोंना खारैया बेखौ मगर दुन्दिया होननानैबो बुङो बिनानावनि जायगा थिं मा होनो बेखौ?
जोंनिथिं बेखौथ करत मस्लासो बुङो
खरत मस्ला अ औ खोनादों आं खोनाफेराखैमोन माने जोंनि जायगायावहाय बेखौहाय बांसिनानो गंगार दुन्दिया होननानै बुङो आरो खायफाया बे बेखौ मगर दुन्दिया होननायखौ खोनाफेर एसे खोनादों खिन्थु आं खरत दुन्दिया ना मा होनदों बिनानावा?
नंगो खरत मसला
अ खरत मस्ला आं खोनाफेराख खैमोन दिनै गिबि खेब खोनानो मोनबाय
नंगौ
माने जायगा लायै जायगा नाम फोरखौ आलदा आलदा बुङो।
नंगौ नोंथां।
औ बेखौहाय एसे बारि खनानिफ्राय नागिरनानै लानांगौ जायो मानो होनबा जोंहा बेफोरखौ जोंहानि बर नि नखरावहाय बारि खना खनलायाव गायनानै लायै जाहैबाय नालाय। खानानै लायनानै जोंहा बेखौ मोजाङै- फोसाबनानै सुनानै लानांगौ बेखौ होगोन आरो बेजों लोगोसे जोंहा सामब्राम गुफुर मिथियोना सामब्राम गुफुरफोरखौ? औ औ बे सामब्राम गुफुरखौबो देनानै लानांगौ थोबसियाव।
औ
थोबसियाव देनानै लानानै जों बे अनला गोदौबाय थानायावहाय ग्लब ग्लब गोदौबाय थानाय अनला ओंख्रियाव होनानै जों मोदोमफ्रु मोदोम होनो हायो आरो।
नंगौ
जेब्ला मोदोमफ्रु मोदोमो होमबाथ मिथिखाबाय अनला गोथाव जाबाय अनला ओंख्रिया होननानै। अब्लानो खुरियाव एसे लानानै सा खिनो हासिगोन आरो।
नंगौ
मोननायनि अबस्थायाव फैबाय बे अनला ओंख्रिया।
नंगौ
औ
नोंथांनि माने संनायनि नि प्रसेसखौ खोनानानै जोबोर मोजां मोनबाय।
अ
औ माने ओ ओ बयनिबो माने गावनि गावनि संनायनि माने ओ प्रसेस थायो नालाय तो माने नोंथांनिखौ- खोनानानै जोबोर मोजां मोनबाय।
औ औ बिनानाव आं मोनसे खोन्थालांनो बावबावदों माने खारैखौनो मेन खौनो बावदों आं।
नंगौ
गुबैखौनो बावदों आं। अनला ओं ख्रि संनायाव दि खारै होनांगौ। खोन्थानो बावदों माने बे अनला अ खायफाया अनला अन उरखांनानै खारैखौ होयो। आरो खायफाया उरिनि सिगांबो होयो बेखौहाय खारैखौ होमबा जोंहा ओंख्रिया गोजा रं जा गाब गायो आरो औ अब्ला नायनो बिराद समायना नुयो। बियो बिदि सम गोजा जायोबा
नंगौ माने नोंथां खारैखौथ' ओ बैयो ओ ओ औवा मेवाय गोखै जे बानायोना बेखौथ' होनाय जायाना गोखै अनलायावहाय।
ओहो माने आं खारै अनला मेवाइ गोखै ना खारै गोखै होनखो?
ओ मेवाइ गोखैनि अनदला संनायाव जेब्ला जेनेबा गोखै जायो ना लाय बेयावथ' खारै खौ होनाय जायाना?
अ बिनानाव माने आं दिनैसिम मेवाइ गोखैखो जाफेराखै बिनिखायनो आं
नंगौ नामा माने मेवाइ औ माने जोंनिथिं जायो आरो मेवाइ गोखैखौ अनला संनानै जायो बेयाव ना होयो गोरि ना बा गुबुन गुबुन ना होननानै संनानै जायो आरो।
औ
बेबादिनो माने मेवा बे मेवाइखौनो हानानै जेनेबा बयाम बा मा खासे ओ दोनग्रा मुवाया औ बेखौ दोननानै एसे दै होनानै बेखौ माने गोखै खामनानै दोनो आरो। बेनि उनाव बेखौ दान थामबा एसे गोबां दान लानानै बे गोखै जायोब्ला बेखौ अनलाजोंबो संनो हायो आरो गोखै बा ना गोरान नाफामजोंबो रुसि संनानै जानायखौ नुनो मोनो आ
नंगौना? अब्ला मेवाइखौ बोथोर गैयै समावबो मोनजानो हासिगोन आरो ना बिनानाव?
नंगौ बेयो थार थारैनो बेबादिनो जुदि लोब लोगोयोब्ला जानो हायो आरो बेबादि गोखैयैनो संनानै
औ
नोंथाङा मोनजाफेराखै ना?
ओहो आं मोनजाफेराखै माने जोंहानि न'खराव जाफेराखै नालाय। ओंखायनो आं बेखौ मोनजाफेराखै। नखर लायै नखर संनायनि नियम निथिया आलदा जायो।
नंगौ नोंथां बियो थार बाथ्रा। अब्ला। दिनै बेबादिनोथ जायोना अब्ला दिनै दोननोसै नामा नोंथां?
औ दे।
औ साबायखर बावनाय थाबाय नोंथांनिसिम एसेबां मोजां प्रसेस खोथानायनि थाखाय।
गोजोनथों नोंथां।